हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ नोंथां नोंथांनाया हेलौ
औ खोनादोंना
अ खोनादों खोनादों नोंथां ना नेत गैयामोन नामा
ओं नोंथां आंना नेटनि एसे प्रब्लेम दंमोन दा दा खोनादोंना
गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ
मा खालामदों नोंथाङा दा
उम ओरैनो दंथ'यो नोंथां सिखारना साहा लोंखांनानै ओरैनो जि जिरायना दंथयो
ओंखाम जायाखै
नोंथाङालाय ओंखामथ' जाथ'
आंबो अ आंबो बेबायदिनो सिखारना सा लोंनानै एसे दखानजोंहाय थांना फैनानै नै दा दोङो ओरैनो बर्थमान
आतसा ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमिथिं माइ गायनायफोरा जोबजोब्बाय नामा
जोंनियाथ' फ्राय जोब्बायानो ओइटि पारसेन्ट जोब्बाय आरो
आटचा।
अ।
ओमफ्राय नोंथांमोननिया न'निया जोबजोब्बाय न'आव गायनाया?
हो?
नोंथांमोननि न'आव गायनाया जोबजोबाय माइ गायनाया न'आव?
बिगा दोंबावो खिन्थु बे साइदावहाय दैयानो गैया अखा हायाखैना दै गैया। दैनि प्रब्लेम जाना दोङो आरो दै गैया दै गै
औ। हेलौ
बिलाय माबायदि माइ गायनायफ्रा?
हा?
हो माइ गायनायफोरा माबायदि सोलिगासिनो?
औ बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा दिनि जोबबाय गामियाव गायनाय ओमफ्राय जोंनिया जोबथ'वाखै नोंथां। बिदिनो जोंनिया आरा बिघा गायनाय जाबाय आरो दुइ बिघासो दोंबावबो गायनो लागा।
उम।
बे जागाया गोथौ नालाय दा गायनो हाथ'वाखै।
ओ नोंथांखो मोनैसो माने सिमपोल कुइसन सोंगोमोन आरो आङो। सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ सोंजागोन नोंथां हानाय बादिबा एन्सारफोरखौ होसिगोन।
अ नोंथाङा माने मा मायबाफोर खेला गेलेयो नामा?
औ खेला होनबाथ' आं गेलेयो बिदि फुटबल गेलेगासिनो दा।
औ दा फुटबलनि सिजोन नालाय।
औ औ।
ओरैनो मोननैसो जे मोननैसो कुइसनफोर सोंनि आरो आङो।
औ नोंथां।
बेनो।
औ।
जेनेबा ओ खेबसे गेलेनो थाखाय मोनसे फिल्डआव ओ मोनसे टिमाव खैजोन मेम्बार थायो फुटबलावहाय?
अ बिदिनो गेलेनाय टाइमाव बिदि मोनसे टिमाव एगार' जोनखि गेलेयो आरोना गेलेनाय टाइमाव।
औ।
हेलौ
औ।
हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथां नोंथांनि आवासखो?
हेलौ
औ औ खोनादों।
औ ओमफ्राय बेवहाय ओ फुटबलावहाय सोर माने बलखौ आखाइजों हमनाय आरो
औ बेखौ गलकिया हमनांगोन नोंथां गलकिपारा
अ
जेनेबा दस्रा प्लेयारा हमबाय हेन हमनाय जायो आरो ना हेन हमनाय जायो।
औ माखिनियाव हमनो हायो बियो
बे बक्सनि सिङाव हमनाय जायो नोंथां बक्सनि बाहेर राव हमबा बेखौबो हेन हमनाय जायो।
औ ओमफ्राय हाय साइडआवहाय जि माने फ्लेग लानानै खारबाय थायो बेखौ मा होनना बुङो?
अ बे साइद रेफारि होनो नामा नों हेलौ
नङा
औ आंबो बांद्राय मिथिया नालाय बिदि नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होदो।
बेखौ माबा लाइन मेन लाइन मेन होननाय जायो।
आतसा
बे साइडआव खारनायखौ
औ
सियार बै हस्थे बेखौ लाइन मेन होननाय जायो।
आतसा
औ ओ ओमफ्राय टटेल लेफारि कैजन्स थायो नोंथांनि आन्दाजाव मोनसे खेला सालायनो थाखाय
ओ टटेल लेफारि साथाम थायो लेफारि आरो ना
औ मोनसे माने ओ लेफ्रिनि ग्रुप खैजोन थायो?
आं बिदिखौ मिथिया नोंथां नोंथाङा फोरमायना होदो एसे
ओरैनोथ'फोर मोनसे गासै गेमखौ सालायनो थाखाय साब्रै थायो ओमफ्राय गोदोर खेलायावहाय साबा थायो थारमाने गोदोर बे साइड लेब्रे सानै गेजेराव खासे ओमफ्राय बे साबस्टिटिउट जानाय
औ
बिहु मेनेज खालामनो थाखाय खासे थायो टेबोलाव
आतसा
अ ओमफ्राय फुटबलावहाय मा मा पजिसन थायो बे खिथानो हागोन नामा खोन्थानो हागोन नामा?
गोलाव माबाबो जाया आं बां-बांद्राय मिथिया नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो
ओ आंनियाथ' किपार किपारनि उनाव इजा गोलोय साइद डिफेन्स थागोन। लेफ्ट डिफेन्स राइट डिफेन्स ओमफ्राय स्टभार थागोन बा खानै स्टभार थायो बेफोरबायदि माने मेन बेकखै आरो स्थ'पारा ओमफ्राय गेजेरावहाय मिडफिल्डार थागोन। सेन्टार मिड फिल्डार साइदाव सानै सानै ओमफ्राय साइडआव उइंगस उइंगस थागोन बिजाबा खासे बिजाबा खासे ओमफ्राय सेन्टार पवर्ड स्ट्राइकारा खासे थागोन आरो।
आदसा
बेयावलाय बेफोरबायदि थायो खिन्थु जे मोनसे टिमाहाय गावनि मोनसे, माबाजों ओ प्लेनिं जों बेलेक बेलेग गेलेनो हायो आरो जेनेबा डिफेन्सआव साबाखोननो खेलाय होनोहायो बेफोरबायदि,
आदसा
ओ दाथ' वर्ल्ड काप सोलिगासिनो नोंथां, नोथाङा नायदोंना नायाखै,
ओं नायनाय जायाखै नोंथां,
औ ओरैनो मा मा टिमखौ सापर्ट खालामो नोंथाङा दा बर्थमान, खोनायो होनदां एसे,
ब्राजिलखौ ब्राजिल ब्राजिलखौ मोजां मोनो नोंथां ब्राजिलखौ,
औ
नोंथाङालाय,
आंबो बेनो ब्राजिल ओ फ्रान्स ब्राजिल
औ
दाहाय गावनि बेस्ट जोलुर माने फुटबल गेलेनाय जिखुनु जाया माने, इनि आरे कान्ट्रिनि साथामनि नाम बुंनो हागोन नामा?
फुटबलनि बेस्ट प्लेयार नामा?
औ
बिदिनो आं मिथिनायावथ' आदसा आंथ' नेमारखौ मोजां मोनो, ब्राजिलनि ओमफ्राय बे पर्तुगालनि रनालद'
औ
ओमफ्राय आर्जेेनटिनानि मेसि,
औ, आ
दंथ'यो नोंथां गेजेरावनो,
औ
नोंथांनियालाय?
दोङो बेबायदिनो खामि मोजां बेफोरबायदि गेजेरावनो,
आदसा ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा?
ओंखाम जाथ'वाखै माइब्रा ओंखाम, संदों दा जाथ'वाखै आलाय संहैनो नुबोदों आङो माइब्राखाम,
आदसा
ओमफ्राय बारफैगासिनो नामा? नोंथाङा माने बारफैदों आंनियावहाय नोंथाङा बोरैबा खोनागासि ना
औ एसे बोरैबा खोनादों नोंथां,
अ, नोंथाङाबो जाथ'वाखै ओमबा ना?
ओ जाथ'वाखै
खैथासो सिखारनाय नोंथाङा?
आं बिदिनो थाब सिखारनाय जायाखै नोंथां सातथासोआवसो सिखारनाय जादों
औ सातथासोआव सिखारबाय आंनियाबो बेफोरबायदियानो सयता बारदों सातथायानो जादो दे
फाय थाब उथिगोन सानदोमोन
उ औ
नोंथाङा डिफेन्सावहाय पुलिसफोराव एप्लाय खालामाखैमोन नामा?
एप्लाइ खालामदों नोंथां
अ मरनिं बा इभिनिं खारगासिनो ना मा नोंथाङा?
खारनाय जाथ'वाखै नोंथां दा बे माइ गायनाय सिजोनाबो जोबथ'वाखै नालाय जोंनियाबो न'आव माइ गाय
औ
ओमफ्राय बिदिनो थाब सिखारनो थाब सिखारबाबो फोथाराव थांनो गोनां जायो। नङाबा आरो फुङावनो खामानिफोरखौ एसे खमायना लायाबा एस सानजुफुं जाबाथाय सान्दुंआ गोरा जायो नालाय
फुटबलखौ गेलेगासिनो आरोना
औ बिदिनो फुटबलखौ गेलेगासिनो एसे-एसे
औ दे ओमबा नोंथां गोजोनथों
औ दे गोजोन्थों